हेल' नों औ नोंथांखौ फिन खनसे लोगो मोनफिननानै जोबोद जोबोद गोजो
गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ जों दानिया मिथिंगानि रैखाथिनि सायाव रायलायसैना नोंथां?
रैखाथि नोंथां ओ बाद आंनो नां मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव रायलायनो होनना सानदोंमोन नोंथाङा रायलाय जागोन ना? औ दे होमबा जों बे मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव सावरायनोसै।
औ औ औ नोंथाङा बुंग्रो औ औ नों बुंग्रोदो दे नोंथां।
दा जों गिबि गिबियावनो मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्लाथाय मा बुजियो नङासै ओ मिथिंगायारि खैफोद होनोब्लाथाय जोङो मिथिंगाया जा खैफोद गावनो गाव हारसिङैनो सोरजियो बेखौनो जोङो मिथिंगायारि खै फोद होननानै बुङो। दा मिथिंगायारि खैफोद होननानै ओ मा मायाव गोग्लैयो मा माया मिथिंगायारि खैफोदाव गोग्लैयो जेरै दैबाना। आमफ्राय ओ दैबाना बेबायदिनो ओ हा गिसि खानाय ओ इनिफ्राय ओ अरगें अरगें अर बेरफ्रुनाय। आरो बेबायदि बिदिनो ओ सुनामि जायो जाय लैथ लैथोनि दोहौजों बुखारनानै बुनानै आरो औ आरो बेफोरबायदि बे बेफोरनो मख'जाथाव मिथिंगायारि खैफोद होनबाथाय दा आङो नोंथां दैबानानि सायाव बुंसै दै बानाया जों नि दैबाना जायो ब्लाथाय जोंनाव गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो ओ जाय जे जायनि थाखाय जों दाय गैयि जिब जुनारफोरखौबो जिउ गोमानाय खौ नुनो मोनो आरो सुबुं माहारिबो खाथि ओ थिस समावनो रैखाथि गोनां जायगायाव थाहैनो मोनाब्लाथाय गावबा गावनि जिउ खौ गोमाना लानो गोनां जायो बेबायदिनो ओ गोबां खहा जानायखौ जों नों नुनो मोनो आरो ओ मिथिं ओ दैबाना जानायनि थाखाय जोङो बेबायदिनो गोबां जाग्रा मुवा बेसादफोरखौबो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे लांलाय लाबोलाय खालामनो हाया जायनि जाय जों आदारनि गोनांथि नुजानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो गोबां बिबांनि खै मोनजायो आरो बे मे बे दै बानाया अ ना गोबां अखा हानायनि थाखाय जायो जाय नां गौ निफ्रायबो थां बांसिन अखा हायोब्ला दै बानाया ओ जायो आरो जोंनाव बे दैबाना अखा हानाय। जा होनदों नोंथां जे नांगौनि बां अखाया माबोफाय माबोरै हायो नों बिफां लाइफांफोरखौ नाङा फाङा दानफाय गारोबा गायालासिनो जों बिफां लाइफांनि ओ बिफां लाइफांखौ अननाय गैयालासिनो दानफायब्ला ओइ बिफां लाइफांआ जा जोंनि बारमन्दल जेनेबा कन्ट्रल खालामनानै लाखियो बेयो खन्ट्रला गैया जानानै बेबायदिनो अखाया ओ नो जेसे नांगौ बेखौ बेनिसो बांसिन हानाय जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बे दै बानाया सोमजियो। बेबायदि थ
आ नोंगौ नोंथां। औ खोनादों खोनादों। मिथिंगायारि खैफोद माने नेचार नेचारनि डेनजारफोरखौ बुङोबा जोङो जेनेबा जों मानसिखौनो बुंग्रोनांगोन। जों मानसियानो माने जों बैफोरखौ नेचारेल फेनाामायनानानैखौ दोन्थ'नानै जों दा सेकेण्डारिखौ बुङोबा जों मानसि जोंनि बे खाथि खालायाव जानायखौ जों मानसिखखौनो दुसिग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां?
नाथाय जोङो नोंथां ओ खोनायाखै नोंथां। दा मिथिंगाया गावनो सोरजिनायखै। खैफोद बिनि सायाव रायज्लायदों नोंथां बेनिखायनो नोंथाङा जा मानसिया सोरजनाय सोरजिनाय नङा जेनेबा मिथिंगानि थाखायनो सोलिनाय खैफोद बिनि बागै बुंनो हायोबा एसे मोजांसिन।
मिथिंगानि मिथिंगायानो सोरनाय खैफोद। मिथिंगायानो सोरजिनाय खैफोद खैफोद बाथ' मिथिंगायानि खैफोदखौ मिथिंगायानो जेनेबा गावनो हारसिंबो रिभाइभ खालामफिनो जेनेबा। मिथिंगानि खैफोद होनना बुङोबा जेरै नों दहाय दहा सुनामि होनना बुंदों सुनामि बेनो बांग्रिं। जोंनो जानाय मोनसे मुवा बेसाद बे फैयोबा जेनेबा जेब्ला बे सुनामिया जायो बेथ' जोंनि ओनसोलाव जाहैनायनि जायगा जायगा गैया नाथाय जेनोखि लैथो गिदिर गिदिर लैथोनिफ्राय बे जेब्ला दैया ओ दैथुन जानानै फैयो माने सिंनि दैथुना जेब्ला नांगौनिबो गोजौ जानानै फैयो ओमफ्राय जेब्ला खाथियाव सौफैनोसै बे समावहाय दैबाना गैयियावहाय बे गोजौआव फैनानै जोंखौ खेबसेनो सुस्रानानै लानानै थांनाय जायो आरो सुस्रानानै लानानै थानाय जायो आरो बेफोरो बेफोरो मोनसे बेबो नों बुंनाय बायदि खिन्थु आंनि दा जोंनि बे जानायावहाय आ नैबेयावहाय जोंनि जि जोंनि जेनेबा नर्थ इस्ट आं बुंगोन नर्ट इस्ट आव जोंनि जि जाफ्लेनाय बेफोरावथ' जोंनि मेनलि मानसिनिखोसो जों बुंगोन। माने मानसियासो बानायो मानसियासो मेन जेरैहाय नोम हमनानै ला अ जों फिफ बिफां लाइफां दानबाय अखाया हाबाय अखा हानाय लोगो गो लोगो माने हासि इ गानाय ना मा होनदों नों लेन्डस्लइद जाबाय। माने बिफाङा गैला बिनि रो बिफांनि रोदाया माने गैला माने हाखौ हमथाना लानो हानाय केपासित तिया गैला नालाय। बेवहाय माने बे जाफायो आरो बे माने माने ओ फिफां लाइफां गैला नालाय बे माने हाया माने लेन्डस्लाइद जानायावहाय माने बिराद गोरलैयै जायो आरो बेफोरबायदिजों जों नुनो मोनो आरो मेना मा जाबाय मानसि जाना आरो बुस्थुआ मानसिनिफ्रायसो बेफोरबादि जाजोबो माने मानसिया जिसु जु दि नोजों नेचार मिथिंगाखौ जों होब थाङोबा जेनेबा बैफोरनिफ्राय
औ माने खैफोदाथ' मिथिंगानिफ्रायनो सोम जियो ओ मिथिंगायारि खैफोद नाथाय बे ओ मिथिंगायारि खैफोद जाहोनायनि गुबै जाहोना बुंनो थाङोबा मानसियाबो जाहैयो नोंगोना नों
उम उम नंगौ नंगौ आरो जेनेबा बैफोरो जेनेबा माबा दा जों बुंबाय नों दहाय होनदों माबाखौ खेन'खो होन्दोंमोना नोंथांङा दहाय वल केेन' बेब फुनाय ना मा होन आर गें बेरफ्रुनाय नामा होनदो ओ औ बेबो बेथ' नेचारेलानोखा बेखौथ' रावबो लाखिनो हाया आरो जोंहा मोनसेथि थिं मोन जों बे अरगें बेरफुनाय ना मा होनो बेखौ वलकेन'खौ जों मोननै रोखोमजों नायनांगोन मोनसेया जाहैबाय खैफोद मोनसेया जाहैबाय मोजां मोनसे जेरैहाय खैफोद होनना बुङोबा बेयो माने फुरा जोंनि जेनेबा दा जुदि जोंनि जायगायाव अरगें बे बे वलकेन'आ जानांगौबा जोंनि जायगाखौ माने बियो सेस खोबनानै लाजोबगोन आरो माने खोबनानै लाजोबगोन आरो बे माने जों थानाय नङा जोंनि बिल्डिं गासिबो गायग्रा फोथारफ्रा जायगाखौ माने खोबनानै लाजोब गोन आरो जोंहा मोन से जुदि जों अरगें बे वलकाने गेरापसनखौ जुदि जोङो पजिटिभ वेयाव नायोबा बेजों जों मोनदों मागोन माने बिराद बुस्थु मोजां मोजां बुस्थु फैगोन जोंहा बेजों लोगोसे गोदान गोदान हा फैगोन आरो सना रुफा जों सिंनिफ्राय फैनायखौ जों बेफोरखौ मोनफागोन माखासे आइरनफोर निकेल जिं बेफोर जो फैगोन आरो माखासे एलिमेन्टसफोर फैगोन जे माने बेफोर मानसिनि थाखाय माखासे मोजां बुस्थु जेनेबा जोंनि सारभाइभेलफोरावहाय जेरै दा गारि मटर इलेकट्रि टिक बिरि गानायनोबा बेफोरखौ माखासे ओ नांगौ जायो जेनेबा रायार आर्ट मेटेरियेल्स होननानै बुङो बेफोरखौबो जों मोननो हायो आरो माने बेखायनो मोननैजोंबो जों नायनांगोन आरो मोनसेया खैफोद गावनो खैफोद खौ लाबोयो आरो गावनो खैफोरखौबो बुस्रांलांफिनो आरो आरो जेनेबा फि नों फिफां लाइफां फोरखौ नायो मोनसे जेनेबा एमाजनफोरखौ जों खोनाबाय थायो नङा होमबा नोंथां बेवहाय गावनो हारसिंनो अर खामो नङा होमबा नोंथां हेल' हेल' नोंथां हेल' औ खोनादोंना नोंथां खोनादों ना हेल' बेवहाय हारसिंनो अर खामो अर- खामनानै खोनादोंना नोंथाङा। औ एमाजन हाजोफोरावहाय हारसिंनो अर खामो बे जाहैबाय हारसिंनो नेसारेल बेयो माने हारसिंनो खामो आरो हारसिंनो माने माबाफिनो खामगाफिनो औ औ बेफोरनो आरो माने बे मोननै बेखौबो जों नायनांगोन माने खैफोदखौल' नाय माने मोननैखौ आरो मोनसेया खैफोद मोनसेया मोजां बेखौबो जों नायनांगोन आरो दा नोंथाङा आरो एसे बुंबावलाय माने मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों। हेल' हेल' नोंथां खादोंना